औ औ नोंथां खोनादों हेल' औ औ ए नोंथां आङो नै एकदमबारे सान्दुङा गोसाथार बिफां साहायावसो जिरायनानै बार जागासिनो नो आरो आङो
अह ह' ह' ह' दे थिग दं थिग दं होम ओमफ्रायो मा ओंख्रि जाखो
नोंथां आङो नै ओंख्रियाथ' जाखांनाया ओंखामाथ' जाखांनाया जाखांबाय माबासो ओंख्रिया जोंना दिनै बिस्थिबार बारायबो जाहैबाय नालाय मिरामिस जाबाय जोंना माबासो एकदमबारे मिरामिसजोंनो बिराद गोथाव जाबाय आरो ना सबायजों सबाइजों आरो फाजा आलु फाजा दङ एकदमबारे माबा माबि बिदिनो हेन थेनसै आरोना नोंथां
ओ नाहों बिदिनो जानांगौ सम सम बिसिथो बेदर जाबाय थानो ना नोंथां। गायनाय फुनाया माबायदि सोलिदों।
ए नोंथां गायनाय फुनायाथ' जोंना जोबस्रांनान थांथारबाय एकदमबारे
बाह एडभान्स अ अ अ जागोन दे जागोन मोजां दे थिग दं थिग दं।
औ औ नोंथांनालाय बोरै सोलिगासिनो दं गायनाय फुनाया जोबदों ना जोबाखै जाखो?
गैया नोंथां दैफोरानो जायाखै माथो दैहि थाखायनो दाबो गायजेननो मोनाखै जोंहा एकदम लास्ट आगोष्ट मासावसो गायनाय जायो नोंथां जोंहा।
अह बा बा बा सान्दुङालाय बोरै बोथोरफ्रा बोरै सान्दुं दुङाखै?
बिराद गरम नोंथां माथो बुंनो बोथोरखौलाय। दाबो खोथियाखौनो फोेजेननो मोनबावाखै जोंना।
एद देथ देथ देथ बोरै जागोनलै
आ बिराद दा जाया जोंना ओमफ्रायो नोंथां नोंथांनाव आं मोनसे टपिक लानासो सावरायनो होननासो कल बाननाय जादोंमोन।
अ नोंथां दे बुंलाय
ओ सावरायजागोन दा नोंथां
औ नोंथाङा सावरायजागोन दे सावरायजागोन।
अ फ्रि दंबा होमबा सावरायनो जाथोंसै ना।
औ दे नोंथां दे बुंलाय
अ नोंथां आथिखालनि हान्था मेला आरो गोदोनि हान्था मेलानि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
अ नोंथां बिजाथ' आं एसे गुवारैनो बेखेवलांनो नाजासै नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आरोना।
अ जागोन दे जागोन जागोन।
औ होमबा गोदोनि बे हान्थाखौ जों मेगनजोंनो नुबाय थाखादों बिराद सोलायबोबाय गोदोनिजों दानिजों दानियाथ' एकदम दानि दानि डिजिटेल मुगा जाहैबाय मेसिनारिनि मुगा जाहैबाय जोंनिया दायो गोदोनि बायदि आथिंजों थाबायनानै गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ गैला मा होनोब्ला जोङो गोदो गोदोनि समावथ जोङो आइथिंजोंनो आइथिंजोंनो हान थिनांगौमोन बिराद गोजान गोजान जायगाफोरावहाय जोङो हान्थिनांगौमोन आरो जोङो एकदम गोजान गोजान जायगा थांनो होनोब्ला जों गोदोनियावथ ट्रेन दंमोन जाय ट्रेनखौहाय जोङो खैलाजोंनो सावनानै खारहैयोमोन आरोना।
औ औ औ ओं खोनादों खोनादों
औ औ नोंथां। गोदोनि दिावथ दायो ट्रेनाबो दानि जुगावथ जोंनि ट्रेनाबो एकदम थावजोंसो जाबाय गोदोनि बायदि खैलाजों उखुन्दै उखुन्दै बाहायनाय नांगौ गोनांथियानो गैला खुनसेनि बांद्राय माबायानो गैला जोंनाव एकदम गेस फ्राहाय बां एसे खम जालांनो हमदों नाथाय नाथाय गोदोनिफ्राय दानिसिमाव जोङो मेगनजों जाय नुबोदों ओरैबायदि सोलायनाय नुबोदों जाय जायगायावहाय जोङो थांसनो हाया जाय जायगा खौ जों नुहुरसवा बै जायगायावहाय जोङो दासिम दायो जोङो थांनो हाबाय माने एकदम उम अख्रां साजोंबो थांनो हायो दै सिंजोंबो थांनो हायो दैनि साजोंबो थांनो हायो लामा आरिजोंबो जोङो थांनो हायो नाथाय गोदोनि दिनाव मा जाय लामा याहाय खाथि जाय लामाया मोजां बे लामाजोंलसो जोङो थांनो हायोमोन बिराद गोजान गोजान जायगाफ्राव जोङो बिराद सानसे साननै एबा हर गाहाम जालायलाङो हरसे हरनै थाबायबाबो जोङो मोनहैसआ जायोमोन नाथाय हान्था मेला होनोब्ला जोङो दानियावहाय दानि जुगावहाय नायनो थांब्ला जोङो जोंनि दानि डिजिटेल मु गाबो जाहैबाय नालाय जाहैबाय जोंनियावहाय गारि मटर गारि ट्रेन आरो एरप्लेन एयारप्लेन हेलिकप्टार बायदिसिना गासिबो दंजोबो नोंथाङा मिथि
ओं ओं आं मिथिगौ मिथिगौ
औ जाय जायगाफ्राव जोङो थांसनो हायामोन नाथाय दानियावथ जोङो मेगन मेसेबनानैनो सौहैयो होनजायो नाथाय गोदोनि बायदि जोंनियावहाय गोदोनि रांखावरिजों दानि रांखावरिजोंथ सोलायबाय जानांगौ बिराद सोलायबोबाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोथ जोङो बांसिनानो रांफ्राथ गोदोनियावहाय बिराद आंखालसिनमोन नाथाय दानियावहाय बांसिनानो बयबो बांसिन आनो साख्रि साख्रि एबा जबफोर मावो नाथाय गामियारि ओनसोलफोरनिया बेलेग बेलेग जायो आरोना नोंथां।
औ
जाय जायगा जाय जायगाफोरावहाय जोङो थांनो गोसो बे जायगाफोराव जोङो रांखावरि आ खायाव एसे लानानैबो थांथारनांगौ जायो नाथाय गोदोनिया बिदि नङामोन जाय जायगायाव थांहैयो बै जायगायावनो जोङो रांखावरि बायदिसिना बा आस फिनो हायोमोन नाथाय दानि दानि गोदान मुगानि हान्था मेलायावहाय बिदि जेबो सुबिदा गैला होनजायो जायनावहाय आखाइयाव रांखावरि थायो बे सुबुङासो गोजान गोजान जायगाखौहाय हान्थिनो हायो आरोना नोंथां
औ औ औ
उम जाय जायगायावहाय जोङो थांनो गोसो बै जायगायावहाय जोङो बेसे हागौ एसेनो रांखावरिसो लांनो गोनां जायो । दानि जुगनि बे माखासे से खैफोद गोनां एबा हाखयै सुबुंफोराहायबो दानि जुगावहाय बेफोरबायदि जे ओ गोजान गोजान हान्थिनो हाया जाहैबाय हान्थामेलानि आंखालाथ' गैया गैनि दानि जुगावहाय जाय गंफ्रोमबोथ' दायो गंफा गंफा साइकेल आरि गारि आरि मटर साइकेल आरिफ्राथ' थाजोबखायो जाय जायगाफ्राव जों खाथि खालानि एसे गोजान जाय जायगायाव जों थाबायनानै थांनो हाया सिमावहाय थाबायनानै थांनो मानो बिदि गोनांथि'ला आरोना नोंथां
औ औ
जाय जायगाफोरावहाय जोङो थांनो हायो बै जायगाफोरावहाय जोङो मटर साइकेल गारि बिफोरजोंहाय थांनो हायो आरोना नोंथां होमबा नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायहर
औ
औ औ नोंथां दे
अ दे होमबा नोंथां आङो
औ नोंथां औ नोंथां हेल'
हेल'
औ नोंथां खोनाबाय दे खोनाबाय
नोंथाङाथ' बुंनां होबाय गोदोनि दिनाव साइकेल मटर साइकेल फोरनि सुबिदा गैयामोन जाहैबाय जों गोदोनि दिनाव दावरियाबो खममोन ना बेनि थाखाय जों साइखेलथ' साइेल बाय बायना लानो हायामोन आरो गोदोनि दिनाव लामा सामानि खोथा फैबाय लाम सामायाया दा बिदिनो
ओम
लामा हानथिनो थाखायबो जों हारसिं हारसिं हाया मोस ल अ थिग बेबायदिनो गोदो बिनि बेखायनो जोङो हानजा लायै हानजासो मानसिफ्रा लामाखौ हा थिनांगौ जाय मोनो आरो बिनि उनाव जोङो मा जाबाय दानि मुगायाव लामा मानसिफ्रा सान नो हनो गोरों जाबोबाय गोरों गोरा जाबाय बिनि गेजेरजोंनो गोरों गोरा जानायनि गेजेरजों बायदि बायदि दिहुनथाइफोरखौ सानखांनानै दिहुुननो हाबाय जायनि जाहनाव जोङो दै जों खारग्रा हाजों खारग्रा हा सिंजों खारग्रा अख्रांजों खारग्रा जेरै हा साजों थाग्रा होनबा साइकेल मटर साइकेल बास ट्रेन बायदिफोरखौ बुंनो हायो ना नोंथां आरो दैजों थाग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो जा जाहाज नावफोरखौ बुंनो हाबाय
औ नोंथां औ
दै सिंजों खारग्रा साबमेरिन हा सिंजों खारग्राै नथाङला दानि मुगाया गोबांसिन जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना जायनि गेजेरजों जोङो गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो मा जायो जोंङो दसे समनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो जेरै मेट्र' मेट्र' ट्रेननि गेजेरजों जोङो बिराद स्पिडाव खारो ट्रेना बेनि गेजेरजों जोङो गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो आरो बेजों थारसिन नांगौबा जोङो फ्लाइट फैबाय फ्लाइटजों जोङो सानसे साननै सानथाम लाग्रा लामाखौ जोङो फ्लाइटनि गेजेरजों नै थाम ब्रै घन्टानि गेजेरजोंनो जोङो एसे बांसिन रां होननानैब्लाबो दसे समनि गेजेरावनो सहैनो हायो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ नोंथां औ औ औ
बेबायदिनो आथिखालाव मानसिया रां रुफानि आंखाला खम जानानै फैबाय गोदोनि दिनाव रां रुफा रां रुफायाबो जोबोद आंखालमोन बेनि थाखायनो दानो ज मानसिया जिेखौ मावनो सानो बैफोर खामानिफोरखौनो जोङो रांनि गेजेरजोंनो गासैखौबो मावनानै लाजोबनो हायो आरो दा बेहाय जाहैबाय गिबियावनो जोंनो बेफोर जौगाहोनोब्ला सोलोंथाइखौ नांगिरगोन सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गासैबो बिथिङावनो उन जानानै थानांगोन बैफोरखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ नोंथां औ
नोंथां औ बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ जो गिबियाव जों सोलोंथाइखौ लानांगौ सोलोंथाइखौ लाब्ला जों हान्था मेला रां खान्थि बायदि फरायनाय बायदिनि बिथिङाव जोङो मा खालामनो हागोन दावगानो हागोन आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ गिबियाव नांगिरगौ आरो दे होमबा ना नोंथां जोंहा समाबोथ' बारा गोबाव गैला जोङो समजों खारफानांगौ जायो आरो जाहा गुबुन खामानिबो थायो बेनिख ओंखायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां जागोन
अ अके
ओहो
बोरै जागोन नोंथां माथो फनानो दानासै
टेकनिकेल प्रब्लेम जानो हागौ नोंथां जोंनाथ' समा जाबायमोन नाथाय फनानो दानजायाखै माथो
औ नोंथां एसे इसु जाबाय नेटवर्कनिबो इसु जाबाय
उम